हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ आं खोनाबाय। दा नोंथाङा माखौ मिथिनो लुबैयो जानायनि सायाव?
ओ मिथिनो लुगैयोब्ला जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांङा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अनला ओंख्रियाथ' जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव गोबां मानसिफ्रानो जायो अनला ओंख्रिखौ। दा आं बेखौहाय खिथानोसै गिबियाव जों अनला ओंख्रि सङोब्ला अनखौहाय माइरंखौ सोमनानै दोनग्रनांगौ आरो बेनि उनावहाय माइरंखौ सोमखांब्ला जोंङो दैखौ एसे गगार होनानैबा जों बेखौ अन देनाय जायो उवालाव एबा बा आथिखालाव गोबां ग्रिन्डार बायसिना मोनसै जायखौ जोंङो ओरै मिस मिस उनग्लियो आरो ओमफ्राय उग्लिखांनानै दाना जोङो मा खालामो? सारायावहाय मा होयो जेन'बा मुला गुन्द्रु बा बेदर ना आलु होदेरो बेखौ संगारनाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ ओरै दै होनानै रुग्रोयो आरो सारायावहाय अरावहाय दसे बिदिनो फनन्द्र' बिस मिनिटसो रुनानै मा खालामो? जेब्ला बै बेदर बायसिनायाबो मोननाय जायो मोननाय
औ
बिनि उनाव हाय बे जों देखानाय अनखौहाय ओ बै सारायावहाय हरनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ बिदिनो संख्रि बानलु होनानै एसे गोबाव दोनहांनाय जायो आरो सारयावनो जेब्ला मोनसे जाब्ला मा खालामो जों खारै होननाय दं आरो खारैखौ बिदिनो मेर्ला जिनिसनिफ्राय बानायनाय जायो आरो मुदुमफुल बबेबा बेसर साबा सबाइ साबा बेनिफ्राय बानायनाय जायो बे खारैखौ सरनानै मा खालामो बै अनलायाव होनाय जायो आरो मोनसेयाव ओमफाय होखांनानै दसे था माबानो मा जाबाय बे अनलाया मोनबाय आरो बेवहाय नों दुनजियाबो होनो हाबाय एबा गंगार दुनजियाबो होनो हायो गोथाव मोनामनायनि थाखाय बिदिनो मा खालामनाय हायो जों अनलाखौ बिदि संनाय जायो आरो।
औ बिनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावनोसै नारजि ओंख्रिनि बागै नोंथांङा मा मा मिथिगौ?
नारजि ओंख्रिखौथ' बांसिनानो जोंनि बर' समाजावल' जानाय जायो गुबुन जाथियाव जों नार्जिखौ जानाय नुनाय जाया आरो नारजि संनायनि सिगाङाव जों मा खालामनांगौ फाथो बिलाइ मोनो आरो बे फाथो बिलाइखौ मा खालामो सान्दुं गोस फोरानग्रोनाय जायो बिदिनो जोंनावथ' बर' समाजावहाय बार' मास नार्जि गोरान मोनो आरो बे नारजि गोरानखौ मा खालामो जोंङो दोआवहाय दै होनानै रुग्रो आरो मानो होनब्ला नारजिया जोबोद गोखा जायो नालाय बे गोखाायाव एसे खारहोनाय जायो आरो बेनि उनाव रुखांनानै मा खालामो दैखौ बे रुनाय दैखौ हगारनानै जोङो सारायावहाय मा खालामो थाव होनानै संख्रि बानलु होनानै बेवहाय ओएवो आरो दायो ओमफाय एवनानै बेयावनो ओ थुग्लिनाय बायदि जायो माबाखौहाय नारजि बिलाइ बे दै रुखानायखौहाय बिदिनो एवै एवै एवनानै जेब्ला नार्जिया गेब्लेयो बिलाइआ अरग्लिनानै अरग्लिखांनानै गेब्लेयोबा मा खालामो जों दै होयो दै होनानै बिदिनो बेवहाय खारै बायदिसिना होनाय जाबावसै जाहाथे खारैहोब्ला मा जाय बेयो खारै होबाबोयो गुरै जायो आरो माबाया बिलाइया गुरैसिन जावो जायनि थाखाय मिस मिस गेब्लेसिनबावो ओमफ्राय गेब्ले जेनेबा गेब्लेथाराबो मा खालामबावो बै ओरै दालि खााथा साग्रा मोनो बेखौहाय सानानै मा खालामो फुरा मिस मिस खालामनाय जायो आरो बेनि उनावहाय नोङो बेदर होनोब्ला बेदरखौ सिगाङाव एव नांगौ आरो जों बांसिनानो अमाजों जानाय जायो नारजिखौ ओमफ्राय बिदिनो खौ नारजिया जेब्ला आ मिस मिस जायो अब्ला जों बेदरखौ गारसननानै होबाय आरो एवखानायखौ बिदिनो नारजिया मोनो
ओरैनो मा मा बेदरजों जानाय जायो नारजिखौ नारजि ओंख्रि
बांसिनाथ' मानसिफ्रा अमाखौनो जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा दाउजोंबो जायो दाउजों अनेक खम जायो आरो सोर सोर अमा जाया बिसोरसो दाावजों जानाय जायो आरो सोरबा सोरबा नाजों जानायखौ नुनो मोनो नाथाय नाजों जानाया जोबोद खम आरो मानो होनबा बेस्ट नार्जिनि कम्बाइनेसनानो मा अमाजों साबसिन जायो आरो
थानायबा साबसिन जायो आरो
औ
औ आरो नोंथांनाव मोनसे ओंख्रिनि बागै सोंबावनो सानदों आङो सबाय सबाय ओंख्रि बेबोथ' बर'निनो मोनसे आंगो ओंख्रि दा बेनि संनाय आदब खायदा बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
सबायखौथ' जोंनावहाय गोबां समावनो जायोआ होनजायो बार' मासावहाय बिदिनो जाजोबो आरो बार' मासावबो सबाइखौहाय सबायखौ जोङो बेदर दाउ ना बायदि बायदिजों जानाय जायो आरो सबाइखौ आरो सबाइआ जोबोद जानो गोथाव आरो बुंनो थाङोब्ला सबायखौ जोंहाबो न'आवहाय जोबोद जाबाय थानाय जायो आरो सबाय संनायनि खाय आदबा आरओरिया बाददि आरो सबायखौ जुदि ओ संनोब्ला सिगाङाव मा खालामोनांगौ सबाय बेखौहाय साराय गुदुंयाव एवगोरोनांगौ आरो एसे गुदुं जानायावहाय एवखांनानै मा खालामो सबाइखौहाय एवखांनानै ओरै दसे सुलायहोयो
औ
बेनि उनावहाय सबाय खौ मा खालामो? बथल सोरबा सोरबा बथलजोंबो मामायो उनग्लियो। सोरबा मिक्सारावबो होयो ग्रेन्डाराव होयो आरो सोरबा सोरबा मा खालामो अन्थाइजों बै फिदिंग्रा दं मोनसे अन्थाइजों नाहयो आरो बेनि उनावहाय नाहोखांनानै औ स सबायखौ मा खालामबावो दाना सु सुयो आरो नाख्रेखांनानै सुनानै बै सबायनि बिख बिखबथाया दालाय गोसोम गोसोम बेफोरखौ मा सुबा बे खारजोबो आरो दैजों सुखांनानै मा खालामो दाना कुकाराव एबा दोआव होनाय जायो। बेखौहाय सबायखौ बिदिनो कुकाराव सङोब्ला खेब्रैसो गाबहोनाय जायो आरो जाहाथे बैयो मिस मिस जायो गाबहोखांनानै बिनि उनावहाय मा खालामो जोङो जुदि बेदरफोर होयोब्ला एबा नाफोर होयोब्ला मा खालामो जोङो संगोरो आरो बेदरखौ फोमोनग्रो बिदिनो फोमोनद्रायदिथ' नङा एसे एवफ्राम गुरै एवफ्रामनानै बै सबाय रुनायखौहाय बेदराव हरो बेदराव हरखांनानै बिदिनो संख्रि बानलु मा मा होनांगौ हालदै आरो सोरबा सोरबा माबाबो होयो ओ पेपारबो होयो बिदिनो हाइजें सामब्राम गुफुर होजोबनानै दसे अराव होयो आरो गोदौ होयो। एसे गोबाव गोदौ होयोबा मा जायो तेस्टआबो जोबोद मोजां जायो आरो बिदिनो जेब्ला थेस्ट आरो मा खालामबावनो बे सबयावनो खारैबो होबावनो हायो आरो खारै होबा गोबां मानसिफ्रानो खारै होयो सबाइयावहाय बिदिनो आंबो खारै होनायखौ बेखौ मोजां मोनो जानो। आरो मोनथारसेैयाव मा खालामो बेयावबो दुन्दिया एबा दुन्दिया गैयाबा गंगार दुन्दिया मोनो दैज्लाङाव बेखौ होनाय जायो। आरो सबायजों साम'जोंथ'
दा नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंबाय ओ अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि बेनि बागै दा आं नोंथांनाव मोनसे आरो बाथ्रा सोंनो सानबावदों जे बर'फोरा नाफाम बाथोन जे सावनानै जायो बे नाफाम बाथोनखौ बबेनिफ्राय बानायनाय जायो?
नाफाम बाथोन बुंबाथ' जोंहा नाफामखौ जोबोद जाफ्लेबाय थानाय जायो न'आवनो जोंहा गोजां बोथोराव बांसिन जायो ना खौ मानो होनोबब्ला जों मा खालामो दैज्लाङावहाय बिदिनो आबाद फोथार एबा दैयावहाय ना सारनाय जायो आरो सेन ख'खाफोरजों जेब्ला नाखौ गोबां बिबांनि मोनो अब्ला ना खौ बिदिनो फोरानगोरो आरो बांद्रायथार जाबाय नालाय गोथाङावथ' जाख'नो हाला फोराननानै बिदि बिदिनो बुरजा जाबाथाय मा खालामो थास' बिसौ मोनो थास' बिजंजों मा खालामो ओ बै ना गोरानजों देफायो आरो उवालाव बिदिनो मिस मिस देनानै बेखौ मा दोनो मोनसे हासुं बानायो औवानि सोरबा सोरबा बयेमावबो दोनो प्लास्टिकनि दिंग्रिनि बयमावबो दोनो ओमफाय मा खालामो बारनांनो हायैनि प्लास्टिक होनानै सिसि माबाखौ मुख्राखौ मारिनांगौ आरो आरो बै हासुं बेलेग मा खालामो बिदिनो हाखौ लिरनानै मा खालामो बे माथेयो औवानि हासुङावहाय जाहाथे बेवहाय सिङाव बार हाबनो हाया मानो होनोब्ला बार हाबोबा बेवहाय गोबां बेक्टेरिया भाइरासफोर हाबनो हागौ जायनि थाखाय जों बेखौ जायोब्ला जोंनाव लोमजानाय जानो हागौ बेमा जानो हागौ बेनि थाखायनो बार हाबनो हायि थाखाय बेवहाय गोरा बुस्थु माथो आरो बेनि उनावहाय दुइ मास तिन मास दोनो हासुङावनो बिदिनो दोनखांनानै दाना मा खालामो बांसिनथ' बेखौ दैलां बोथोर बानायनाय जायो नालाय जोङो गोजां बोथोराव मोनहैयो बेखौहाय जोङो खेवैसै आरो बै मुग्राखौ खेवनानै जालांगौ समाव खेवनोसै ओमफाय बिदिनो संनाय जायो बिदिनो संबा बै समाव गोजां बोथोरावसो जों मा मोनहैयो दुुनदिया सामब्राम पियास बिलाइ माने फ्रेस बुस्थु मोनहैयो आरो बेफोरखौ होनानै संबा मोदोमनायाबो बांसै गोथावाबो बांसै आरो गोबां गोथाव मोनजायो आरो बेबादिनो।
होनबा आ नोंथाङा जे बर'नि ओंख्रि बेखौ फोरमायबाय बेनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम साबायखर। दे होमबा होन।